हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
खोनायाखै खोनायाखैलै।
औ दासो खोनादों। हेलौ
हेलौ खोनायखै।
नेट नेट गैया नामा नोंनालाय ओं ओं दासो खोना फैदोंलाय। आंनिखौ खोनना हैयाखै नामा नोङो।
खोनायाखै?
हेलौ खोनागासिनो माथो आङो। हेलौ
हेलौ खोनाफैयाखैनो माथो
आं खोनागासिनो माथो माथो आं
बेब्रे बाब्रासो खोनादों। नोंनासो गैयाना आंनासो गैयाथाय थावरा।